हेल'
खोनादों?
औ। नोंथाङा नोंथांनिसिम नोंथांखौ खनसे फिन लोगो मोनबावनानै आरो नै दानि ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनयखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोबाय।
बुं अ नङा नोंथांनिसिमबो थाबाय।
औ नोंथाङा आंनो दायो दसे सम होनो हागोन ना? आङो नोंथांजों गेलेनायखौ लानानै जोंनि जिउखौ माबरै खुंलांनो हायो बिनि सायाव दसे रायलायनो सम मोनगोन ना नोंथां?
जागोन।
औ दा आङो होनब्ला नोंथांनाव सोंहरनो सानोदि बा जोङो गेलेनायखौ लानानै जोंनि जिउखौ माबोरैहाय खुङो बा जों माबोरै जों गेलेनायखौ लानानै गावखौ गावनि आथिं सायाव माब्रैहाय जों था थानो हायो बेखौ इसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां
औ नोंथां।
दा जाहैबाय गेलेनाय आरो जोंनि हुदा बा बे गेलेनायखौ गेलेनाय खालामनाय हुदाया जाबाय जोंनि मानसिनि मोनसे जिउ खांनायनि जिउ दानायनि मोनसे ओ खोन्दो ओ होनबाबो जागोन मोनसे ओ पार्ट होनबाबो जागोन जेरै जों आखाइया मानसिनि मोनसे अं ग
औ
बेबायदिनो गेलेनायाबो जोंनि जिउनि मोनसे अंग हिसाबै जोङो बेखौ बानायनानै लानो हानांगोन। उन्दै गथ'आ दिनै गेलेनायनि हुदाखौ जुदि मोजाङै उन्दैनिफ्रायनो सरसा खालामो बोयोबा जोंनो नु नुनो मोनदों सासे गेलेग्रा मुं लानानै ब्लाबो गावनि जिउखौ गावनि जिउ दानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै जों क्रिकेटनो जा फुटबलानो जा बा भलिबलानो जा बा बायदिसिना गेलेनाय बिथिङावबो जोङो बेबायदि गावनि जिउखौ गावनो दानानै लानो हानाय जोङो नुनो मोनगासिनो दं आरो खोनाबायबो दं नै दा दसे साननैसोनि आवगोलावनो जों खोनाबोनाय बायदिब्ला सासे क्रिकेटार बिहारनि सासे क्रिकेटार बय ओ इयो सुरिय सुरिया बन सि भैबब सरिया बनसिया बि बिथाङा दिनै गावनि बे क्रिकेट गेलेनायखो गावनिनो जिउनि मोनसे थांखि हिसाबै बासिना लानानै गोसो होनानै गेलेनायखाय दिनै इयो बियो इन्टारनेसनेल बा नेसनेल बा ओ हादोरनि जानानै गेलेनो मोननाय खुबिदाखौ बियो बिथाङा ओ आनज्रय खालामना लानो हादों। आरो बे गेलेनायजोंनो बियो दिनै गावनि जिउ दानायाव बेसेबांबा लामायाव गोलाव लामायाव आगान सुरलांबाय होननानै जों बुंनो हागोन। बेनिखायनो आं सानो जाय खेलाखौ जों गेलेयो बे खेलाखौ जों गावनि प्रेक्टिसनि थाखायल' गेलेयालासिनो मोनसे प्रफेसनेल लाइफ जिउ दानायाव मोनसे अंग' हिसाबै जुदि बाहायनानै गेलेयोब्ला जों हदाय बे खेलानि सायावनो जोङो ओ जाफुंसारनो हागौ होननानै आं आसा फारियो लोगोसे गेलेनायजों जेरै फरायनानै जों मानसिया साख'रि मावो साखरि मावनानै दरमाहा मोनो दरमाहा मोननानै गावनि जिउखौ साक्से सेस बा जाफुंनाय जाफुंसारनाय होननानै जों बुंनो हायो। बेबायदिनो जिउआव फरायनायनि लोगोसे गेलेनायखौबो जुदि जोङो गावनि जिउनि मोनसे ओ एम एन लाइफ होननानै जुदि एम एन अबजेक्टनि मोनसे अंग' होनना नै जिउनि मोनसे अंग हिसाबै जुदि बे गेलेनाय हुदाखौ बा गेलेनाय खामानिखौ जुदि गोसो होथाबनानै गेलेयोब्ला जों नुनो मोनो बे गथ'आबो बे गेलेग्रा सासेयाबबो बे खेलानि सायाव मोनसे मोजां खेला गेलेनानै देखायनो हायो। आरो गावनि फिउसार लाइफखौ बियो बे गेलेनायजोंनो बियो सोलिलांनो हागोन होननानै आं आसा फारियो। लोगोसे जों नुदों जाबायदि दानि दिनाव गेलेनायखौबो जिकुनु गेलेनायखौबो इस्कुल फरायसालिनि आयदाफोरावबो फरायसालिनि सोलोंथाइ आयदाफोरावबो बे गेलेनायखौ सोसननाय जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जों आं सानो गेलेनायजोंबो गावनि जिउखौ दानो हायो होननानै आं गोख्रोङै बुंनो सानो बिनि अनगायैबो नोंथाङा जु दि गेलेनायनि सायाव मोजां गेलेनानै गावनि आथिङाव गसंनो हानाय माबाफोर जुदि ओ आंनिसाय साबसिन आइडिया दंब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागौ। नोंथां
दा आह नंगौ नोंथाङा नोंथांनि सिम रोजा, रोजा साबायखर बावहरदों जे गेलेनायखौ-गेलेनायखौ लानानै गावनि जिउखौ माबोरै खुङो नोंथाङा मोजाङैनो रोखा रोखायै फोरमायलांबाय दा
नोंगौ
दा बे गेलेनायखौ लानानै गावनि जिउखौ खुंलाङो होनोब्ला जोङो नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदि नो जोङो उन्दैनिफ्रायनो गावनि देहानि मोनसे अंग' फरायनायजों लोगोसे मोनसे लांफालाङोब्ला थारैनो जोङो गेलेनायखौ लानानै
उ
गावनि इयुन इउखौ खुंलांनायाव राहा मोननो हायो।
नोंगौ
औ दा गेलेनायखौ जोङो नोंथांङानो बुंलांबाय उन्दैनिफ्राय जोङो खरसा खालामनांगौ नोंगौ थारैनो। जोङो उन्दैनिफ्रायनो गेलेनायखौ लाब्लासो
नंगौ
जोङो इयुनाव बा थांखिसिम मा बबे गेलेनायखौ लानानै बबे थांखिसिम दावगायो दावगाहैनो हायो ओ बे खौ आरो ओह दायो गेलेनायखौ लायो होनब्ला जोंनि गामि एरिया हक बा बबे बेयावबा जोंनि गेलेनाय होनोब्ला जोंनि ओ गामि जायगाफोरावहाय गोबांसिनै जोङो जोलुर गेलेनाय भलिबल गेलेनाय जोलुर बुलुर ' आरो क्रिकेट बांसिनानो जोङो ओह जोलुर गेलेनायखौ गामि इद गामि जायगाफोरावहाय नुनो मोनो।
नोंगौ
जोंनि आं बेखौसो बुंनो सान ओ एसे बुंनो सान्दों दा जोंनियावहाय ओ जोलुर जोलुर गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बा बुलुर गेलेनाय दा जोंनियावहाय बैफोरनि जों माब्रै गेलेबा जोङो जेरै ओ स्टेटआव गेलेहैनो हागोन। डिस्ट्रिक्टआव माबोरै जों गेलेहैनो हागोन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेट स्टेटनिफ्राय ओ नेसनेल माब्रै आ रो, जों माबोरै इन्टारनेसनेलाव जों गेलेहैनो हायो। दा बैफोरनि थाखाय जोङो माखासे ओस खाथि खालायाव थानाय जों जोंनि जाय जिखुनु गेलेनाय जोंनियाव बेहाय इन्सटिटिउसन जे गेलेनायनि मोनसे ओ मा होनगोन गेलेनायनि थाखाय जों माबोरै दावगानो हायो बेखौ फोरोंग्रा मोनसे स्कुल टाइप बेफोरबायदि जोंनो
मोनोब्ला जोंनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरा थाबैनो जौगालांनो हागोन बा गावनि जिउ खौ गेलेनायजों रैखा खालाम ओ गेलेनायजों गावनि आथिङाव गसंना थानो हागोन। बेखौ आं सानो नोंथाङा बैफोरनि माखासे गेलेनायनि इनस्टिटिउसनफोरखौ बा हक जों माबोरै ड्रिस्ट्रिकट लेभेलाव गेलेहैगोन माबोरै स्टेट लेभेलाव गेलेहैगोन नोंथाङा एसे बिनि सायाव फोरमायहरनो हागोन ना?
नोंथां नंगौ जों थानाय आसाम सरकारा दिनै बेबायदिनि थाखाय गामि एरिया आरो गोथौ गामि एरिया आरो सहर एरिया बायदिसिना जेरावखि थाया मानो मोजां गेलेग्रा गथ'फोरनि था खाय ओ मोनसे खुबिदा खालामना होनाय जादों। बिथांमोना ओरैबायदि स्किम लाबोदों जाय स्किम खौ जोङो
जेब्लाबो बारनो हालांबा जों स्टेट नङा नेसनेल लेभेलावबो जों गेलेनो हानाय जोंहा मोनसे खुबिदा दङ होननानै आं सानो। मानो होनब्ला पन्सायतफोरावबो बेबायदिनि बिसायख' थि जायो गेलेनायनि बिसायखथि थि जायो आरो पन्सायताव थांखांनानै ब्लक लेभेलाव बिसायख'थि जायो। ब्लक लेभेलाव बिसायख'थि जाखांनानै डिस्ट्रिक्टआव थाङो डिस्ट्रिक्टआव बिसायख'थि जायो बेबायदिनो स्टेटआवबो थांनो हागोन। होननानै आं सानो आरो नोंथां। नोंथाङा मोजां बेबायदि जु जुदि बेबायदि मोजां प्लेटफर्म मोनोब्ला नाथाय मोनसे खोन्थाया गोसोखां खांनो गोनां गेलेनायखौ मोनसेखोनो मोजाङै गोस सो होनानै गेलेब्लासो आरो
औ
बिनि सायाव मोजाङै सोलोंथाइखौ रोंना लाबासो
औ
फोरोंगिरि लानानै गेलेनो सानब्लासो फिसानिफ्रायनो अब्लासो जों गेलेनायजोंबो गावनि इयुन जिउखौ मोजाङै खुंलांनो हागोन होननानै आं सानो नोंथां।
नंगौ नोथां औ।
नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
दायो बिनि सायाव जाथ'सिगोन नोंथां। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। ओ गेलेनायनि आयदानि सायाव मोजाङै बोसोन होनायनि थाखाय। आरो दायो फनखौ दोन्थ'रनोसै हबा गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांसिम।
जाबाय गोजोन्थों।
दे नोंथां।